हेल' खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांखौबो खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय।
औ।
नोंथाङा दा फ्रिनो दङ ना?
औ दङ आरो दङ।
औ। अब्ला जोङो दसे सम रायज्लायनो हागोन। औ अब्ला। जोङो सावरायगोन जेन'बा जोंनि बर' हारिनि सम संसार जानाया माबादि बेनि सायाव सावरायगोन अब्ला आं गिबियावनो खावलायग्रोनोसै बा फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो।
औ जागोन नोंथां।
औ ओ संसार होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिगौ बे संसाराव जोंनो सासे हौवा आरो हिनजावनि गोनांथि दङ जेरैहाय बे सासे हौवा आरो हिन्जावसाजों जुलि जालायो बा जुलिनि ओ नेम खान्थि थिखौ मानिनो थाखाय जोंहा संसारखौ मोजाङै जालांनो हायो आरो मानिनानै। बिदिनो ओ संसारखौ बिसोर सानैजोंसो जागोन नालाय बिसोरनि गोसोया गोरोब बायनांगोन बा बिसोरनि ओ हाबा मावनाय दांनायफोरा गोरोबलायनांगोन आरो। ओ बिदिनो बिसोरो जिउखौ खुंलांनो थाखाय बिसोरो गोबां राहा बा गोबां नेमखान्थिखौ मानिलांनांगोन सोलिलांनांगोन बिदिनो बिसोरो संसारखौ जौगाहोलांनांगोन आरो ओ जोंनो जेनेबा न'खर सालायनो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि जायो। बे रांखौ ओ जोङो आरजिनानै लानांगौ आरो नोंथां। हेल' हेल' हेल' खोनादों ना नोंथां?
नोंथाङा खोना
हेल' औ
हेलौ
औ खोनादों औ औ खोनाबाय।
औ खोनादों।
औ जेन'बा संसार जानायाव जोंनो गासैबो खौनो नांखागौ जेरै जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय न' बां गासैखौबो नांगौ। ओ बिदिनो जोंनि जेन'बा संसार जानो थाखायथ' रां रुफानि गोनांथि जायो सोरहाबा ओ लेखा फरायनानै ओ साख्रि मोननायासो मोनदों नाथाय सोरहाबा बिदिनो ओ गासैनिबो खाफालाव साख्रिया गैया नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा साख्रि गैयि फोरा गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय बा न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बा गथ' गथायखौ फरायनो सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय ओ रां आरजिनो बा हाजिरा खामला मावनो गोनां जायो आरो नोंथां बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फोरमायनोब्ला फोरमायजागोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां दायो जोंहा संसार होननानै बुङोब्लाथ' सानै बिसि फिसाय थायो होमबा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जायनि जाहोनाव सानैजों सानैबो गोरोबलायनो रोंनांगोन। सासेया रङा जब्ला सासे गुबुन सासेनि सिङाव था सिङाव जानानै सोलिनो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
हेल'
हेल'
औ हेल' नोंथाङा
खोनादों खोनादों औ औ खोनादों।
दा जोंहा औ औ दा जोंहा बर'नि संसार होनबा होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' गासैबो गासैबो बर' माहारियानो संसार जायो बेयावनो गुबै संसार जाग्रा जायो होनब्ला सासे बिसि सासे फिसाइ थायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ ‌
दा जोंहा औ दा जोंहा बेनिखायनो सानैबो सानै फिसि फिसानि गेजेराव गोरोबलायनानै थानायानो देरसिन देरसिन नियम नङा होनोमबा नोंथां दा
औ नंगौ।
दा जोंहा दा जोंहा संसारखौ संसारखौ जानाय जानाय होनोब्ला संसार जानाय होननानै बुङोबोबा दा जोंहा होनब्ला जोंहा सानैबो सानैबो गोरोबनानै सोलिनो नांगोन सानैबो मिलायनांगोन दा जेरै बुंनानै थ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ संसार जानाय होनोब्ला जोंहा गुबै गुबैयै जोंहा फिसानिफ्राय जालाङो फिसा एबा न'खर संसार दानोब्ला जोंहा थाखा फैसानि गोनांथि जागोन। थाखा फैसानि न'बा आं गारि गोरा गा गोबांनि गोनांथि जागोन दा बेफोरखौ खामायनोब्ला जोंहा सानैबो गिबियावनोां सानैबो गिबियावनो रां रुफा गैयाब्ला सानैबो हाजिरा खामला मावनायनिफ्रायनो सोलिलांजेननांगोन जायनि थाखाय गोबां बिजनेस एबा फालांगिगिरिबो मावनो नांगो दा फिसाया फिसाया थाखा फैसा खामायना लाबोनायखौ बिनि बिसिया मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां थिनानै दोननांगोन मोनसे नङाबा मोनसे गिदिर खामानियाव बाहायनो नांगोन। दा बेनिखायनो संसार होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा संसाराव अनेक बेलेग बेजेग दङ। सानैबो मोजांङै मोजां मिलायनानै थानो रोंनांगोन नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेनिखायनो जोंहा संसारा मोनसे संसारा संसार जानो होननानै बुङोब्लाथ' संसारा जाया। दा जोंहा संसारनि गुबै नेयम एबा गुबै मिलायनायानो जाहैबाय सानै फिसानि गेजेराव मिलायनो रोंनांगोन। नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोंहा संसार संसार जोंहा बर'नि संसार होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा गोबां गोबां माहारियानो जोंहा बर' न'खरा दुखियानो दंङो नङा होमबा नोंथां गोबांङानो माहाजोन नंजोबा। बेखायनो औ दुखियाब्लाबो जोंहा दिनैनि दिनावहाय बर' बर'फोराथ' गोबांङानो दुखिया जायो एबा बेखे जानायनि जाउनावबो जोंहा सानै बिसि फिसानि गेजेराव गोरोबनानै थानाया स थानाया गोनांथि नांगोन। दा बेनिखायनो जोंहा बर'जों बर' बर'जों बर' जुलि लालायनानै एबा जुलि जानानै जोंहा हाबा जायो न'खर संसार दायो। दा संसार संसार होननानै संसार होननानै बुंङोब्ला संसारा जोंहा मोनसे संसारा मोनसे गोनांथार गोनांथार बाहागो जों संसारखौथ' ससे बयबो बर' लाइमोन एबा बर' बर' बिसि फिसा बर' फिसाफ्रा गासैबोथ' देरब्लाथाय जुलि जायो जायनि थाखाय जोंहा न'खर संसार जानो गोनां जायो दा संसार होननानै बुङोबा संसारा जोंहा मोनसे गोबां गोबां जेथो गोनां संसार जानायाबोथ' जोंहा गोरलैनि बाथ्रा नङा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
संसाराव दा जोंना बुङोबा गामिनि सुबुं समाजफोरजों गोरोबनांगोन गामिनि सुबुंफोरजों जोंबो गोरोबनानै थानो नांगोन संसाराव जोंहा संसारफोरा संसार जानायाबो मोनसे गोरलै खोथा नङा आरो बेयो बियो थैजासे जोंहा संसार जालांनो गोनांब्ला अब्ला जोंहा गोबां मिलायनानै थानो रोंनांगोन बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव अनज्लायनाय जानो नांगोन अनज्लायनाय बुजिनो नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा बेनिखायनो जों नोंथाङाबो संसार जानायनि बागै फंनैसोबाबो फोरमायनो हागोन नामा एबा संसारखौ मारै जानांगोन एबा बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव मारै मिलायबा संसारा गोजोन जागोन एबा मारै मिलायाबा संसारा गाज्रि जानायनि चान्स थाङो बेनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां ओ सं जोंहा गासैबो थैनाय उजिनाय दुखु खैफोद आ फोद गाफोद बेफोर गासैबो दंखायो बेफोरखौ जों उथिनानैब्लाबो संसारखौ जानो थाखाय ओ आगान होनांगोन जोङो जानजि खाफ्रा नांगोन जायनि जाहोनाव गंसे न'खराव जोंहा जुदि हौवा हिनजावजों नांज्लाय खमज्लाय जालायबाय थायोबा बिदिनो संसाराव जेंना सोमजियो बा बिदिनो ओ न'खराव गुदुं गुदुं थासारिया सोमजियो जायनि जाहोनाव गथ' गथाया सोलों थाइ लानाय बा गथ' गथाइनि ओ इयुन इयुना एसे गाज्रि जानायखौ जों ओ नुनो मोनो आरो बेफोर ओ जेन'बा दावराव दावसि खालामनायफोरखौ जोङो ओ ओ जेनेबा गामिनि सुबुंफोरा होबथानांगोन बा बिसोरखौ हेंथा होनांगोन बा ओ बुजायनानै दोननांगौ आरो बिदिनो गंसे न'खर खौ जौगाहोनो थाखाय जोंहा ओस ओस सासेनि बाथ्राखौ बेबो लानांगोन आरो बिसिनि बा फिसाइनि बाथ्राखौ सानैबो ओ मिलायनानै बा गोरोबलायनानै मानिलायनानै लानांगौ आरो
औ
बिदिनो जोंहा ओस संसाराव थैनायनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' जोंहा ओस सुबुंफोरा गासैबो बोराय जाबोयो बुरै जायो बिसोरो थैखायो बेफोरखौबो जोङो संसारनि नेम खान्थि बायदियै जोङो ओ मानिनांगोन बा सोलिनांगोन संसारनि बा रायजोनि नेमखान्थि बायदियै मानिनांगोन आरो नोंथां आरोबाव जोंहा ओ हाबा बेफोर हाबायाबो जोंहा जोंनिनो संसारनि नेम बे हाबाखौबो जों बा सासे हौवा आरो सासे ओ हिन्जावखौ ओ जेनेबा ओ हाबानि बा जेन'बा ओ रादाय खालामनानै ओ गंसे संसार जालायथों होननानै बिसोरखौ मिलायबा गोरोब होलायो बिदिनो दङ आरो आरोबाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बायदिसिना संसाराव हेंथा थासारिफोरा जायो जेरै सासेनि बाथ्राखौ सासेया खोनासङा आरो सासेनि बाथ्राखौ सासेया मानिया। जायनि जाहोनावो ओ गोबां जेंना जेंसि दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो। बा गुबुन जों खारनायखौ जों नुनो मोनो बा गुबुन हिनजाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे जोंनि संसारावहाय नाथाय गंसे मोजां न'खर बा गंसे मोजां संसार जानोब्लाथायो गासैबो बाथ्राखौनो बुजिनो हानांगोन बा गासैबो गासैबो खामानिखौनो मावनांगोन। गासैबो नेमखान्थिखौनो मानिनांगोन बेफोर नेमखान्थिखौबो खाथिखौ मानिब्लासो न'खरा मोजां जागोन गथ' गथाया सोलोंथाइ लानो हागोन। गथ' गथाय जौगानो हागोना बा न'खरा मोजांनि सायाव मोजां जाबोगोन बेफोरखौ खालामनो हागोन आरो। गंसे मोजां न'खर बा मोजां संसार जानोब्लाबो सानैबो गोरोबलायनानै न'खरखौ खुंलांनायनि राहाया बा लामाया बिमा बा बिफायानो जायो आरो।
औ।
बिदिनो संसारनि नेमखान्थि बायदियैनो मानिनांगोन सोलिनांगोन। मावनांगोन दांनांगोन आरो जिउखौ खुंलांनांगोन आरो अराय समनि थाखाय।। अब्ला जोंना नोंथांनि नेमखान्थि फोर जोङो रायज्लायबाय आरो बायदिसिना मिथियै बाथ बाथाराखौ आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय बा नोंथाङा फोरमायनाय बाथ्रा फोरखौ आं मिथियामोनब्लाबो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनाय मोनबाय। मोनबाय बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरोबाव। आङो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो नोंथांखौ। गोजोननाय बावहरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोबां संसारनि बागै मिथिनो मोनै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्रायबो आङो मिथिनानै लानो मोनबाय दा नोंथाङाबो फोरमायना होननायनि थाखायो रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों ना नोंथांनि सिम
आरो गोजोन्थों दे नोंथां बिदिब्ला।